औ खुलुमबाय नोंथां औ औ नों नोंथाङा दा आंजों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ आं नोंनाव माबासो नि बादै स सोंनो सानदोंमोन बर'नि बर'नि बैसागुनि बादैसो सोंनो नागिरदोंमोन औ खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा
औ औ औ हागोन नोंथां दे होनबा नोंथां बर'फोरनि बैसागु होनोब्ला मा होनो मोनसे बे मा होनो आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो होनना बुंनो हायो जोङो बे फोरबोआ जाबाय रंजानाय फोरबो नङा होनबा नोंथां बे जाबाय बो बिखौ बरायनानै फालिनाय मोनसे फोरबो जेरै बे फोरबोखौ जोङो फालिनो थाखाय गिबियावनो सैत्र' दाननि जोबथा साननि फालिजेननाय जायो नोंथां बे फालिजेननाया जाबाय गुबैयै गिबि साना जाहैबाय सैथ्र' दाननि जोबथा खालि मोसौ बैसागु बे मोसौ बैसागुखौ खालि मोसौखौ थुखैनाय जायो जेरै मा होनो फुंबिलियावनो सिखारग्रो मोना मोसौ गुलियाव हाबनानै बिगोमाया ओ मोसौखौ गंआव थाव फोनो आथिङाव थाव फोननानै बाहेराव खावना दोनो नोंथां बेनिफ्राय मा होनो मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो बायदि बायदि रोखोमनि जिनिसफोर नांगौ जायो मैगं- मैगं थाइगंफोर बेफोर जाहैबाय लाव फान्थाव फान्थाव बेनिफ्राय खाद्रि हालदै मोखोना बिजौ बेनिफ्राय थाराय बिदिनो दिग्लि लिथि बिदिनो गोबां नांगौ जायो आर बेफोरखौ बुथुमना लाबोखायो सानसे सिगाङावनो। बेनिफ्राय मोसौ थुखैनो थाखाय गिबियावनो मा होनो लाव, फान्थाव, हालदै बेफोरखौ गासैखौबो हाजोबना लायो। ओमफ्राय मालाबो सुयो आर'। बेनि उनाव बेखौ हाखांनानै गामि सेरनि एबा गामि साखा थिनि बिलो एबा दै-दैमाफोराव दैसायाव थुखैनो था लाना थाङो नोंथां। लाना थांनानै बेयाव मोसौखौ थुखैखां लोबखां मोसौनाव बैफोर लाव फान्थावफोरखौ बिसिनि मोदोमाव सारो, सारनानै माला खौ गोदोनायाव गानहोयो आरो मा खामबावो बेफोरखौ साखांनानै मोसौखौ बै दिनखालि मा होनो बै थाराय आरो दिग्लिलिटि बिदिनो मोख्ला दानिजों मोसौखौ बुनाय जायो आरो मेथाइबो खननाय जायो। ओ जेरै मोस लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा बलद ओ बिमा गायदे बिफा बलद बायदि जा होननानै बुंनाय मोनसे मेथाइ दोङो आर' आंबो मोजां रोंजोबा बे मेथाइखौ खननो। बिदिनो मेथाइ खननानै मोसौखौ थुखैनाय जायो नोंथां। बेनिफ्राया थुखैखां मोसौखौ होननाय जाया बै सानखालि मोसौखौ मा होनो फोथारावनो हगारना होबोनाय जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय हगारखांनानै जेब्ला मोनाबिलि सम जायो बेलासि अब्ला मोसौखौ ओ मा होनो लायनो थाङो होनानै लाना फैयो आरो नोंथां होना लाना फैनानै ओ मा होनो गलियाव खानो थाखाय बिथांमोनखौबो मोसौफोरखौ ओ जेरै मानसिफोरा गोदान गस्ला गानो थिग बेबादिनो बिसोरखौबो गोदान फागाजों खानाय जायो आरो बि खालि बे हानायनि सिगाङाव मा होनो भगबाननि मुङाव आनान गसाइनि मुङाव खाला एबा आर'ज गाबनानै बिसिनि हाबाखौ ओ फागाखौ बाउनानै बिसोरखौ खानाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो बैसानखालि मोसौ बैसागुआव जोबो। आरो बैसानखालिनो आरो मा होनो जोंनाव गोखा गोखै जानायनि मोनसे नेमखान्थि दङ। जाय जोङो एक्स' सेथा बिनि गोखा गोखैफोरखौ खाबथिंनानै जायो। बे जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि देहायाव थानाय गाज्रि बेराम जेरै माबाफोर बेराम आजारफोरा खारथों होननानै जानाय जायो आरो। आरो बेमार आजारा जाफिननो दा हाथों होननानै जायो आरो बिदिन खालि बेखौबो फोथायनाय दङ आरो नोंथां बेनिफ्राय सेथि सानखालि जोंना मा खालामो? बैदिनखालि फुंबिलियावनो सिखारबाय सिखारनानै दुगै लोबै गासै सैबो सुबुंफोरा न'खरनि दुगोबै लोबै आला ओ आनान गसाइ आफा बोराइ बाथौनियाव आर'ज गाबो आरो आर'ज गाबखांनानै औ नोंथां। दा बिमा बिफाखौ बिमा बिफानियाव बोर लायो आरो खुलुमो। बेनि उनाव गामि न'खरनि गेदेरफोरखौ खुलुमो बाहाय बाहागिनि जेरै बिमायंमोन दोङो बिमा दैैमोन दं गाैखौबो खुलुमनानै खुलुमलायनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव खुलुमखांनानै मा होनो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय जेरै हौवासाफोरा गामसा आर'नाइ लायो। बेनिफ्राय हिन्जावसाफोरा हिन्जावफोरा हिन्जाव माहारि फोरा माहोनो दख'ना आरो आर'नाइ फा-फास्राखौ लानानै गामिनि मा होनो थानसालियाव थांनानै ओ थानसालियाव थांनानै आर'ज गाबहैयो आरो आफा बोरोइ बा थौआव। बेवहायबो बेनिफ्राय गाबखांनानै गामिनि गेदेर-गोलाव सुबुंफोर खौ बेयाव ओ मा होनो ओ सनमान खालामनाय एबा खुलुमनाय ओ बोर लानाय हाबाफारिया जायो आरो नोंथां उन्दैफोरनो अननाय बिदिनो जासिलायनायखौ बै दिनाव बे गामिनि थानसालियावनो खालामलायनाय जायो आरो नों थां बेनि उनाव जे बेफोर हाबाफारिया जोबो जोबखांनायनि उनाव गामि-गामि थांनानै मोसाथिंनानै मागिनाया हाबाफारिया जायो नोंथां। बेनि उनाव मागिनानै मोननाय मागिनाया सानथाम सानब्रैसोआवलागै जानानै फालिनाय जायो आरो। बेफोर फालिनानै मोननाय ओ माबाफोरखौनो ओ अन्थुबफोरखौनो गामियाव ज' लोगो नांनाय गामिनि सुबुंफोरा लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिया जायो आरो। बेनोसै आंनि बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनाया। दा नोंथाङाबो आंनो बैसा गुनि सोमोन्दै ओ माबाफोर गियानफोर दङबा आंनो फोरमायबावनो हागोन नोंथां।
औ लो बैसागुनि बादैथ' ओरैनोथ' बर'फ्रा बयबो बैसागुखौ फालियो होननानै बुंजायोना। जोंना जोंहाबो बर' हिसाबै मानि जोंनि जायगानि मानसिफ्राबो गासिबो बर' हिसाबै जोंनिथिंजायबो फालियो। दा आं ओरै जोंनिथिंजायनिखौ खोनथानोसै नामा नोंथांनो।
नाय दलब नायदो।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खानादों दे बुंदो।
औ औ। ओम माबा जोंनि जायगाथिंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो मोसौ बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोब नायाव फालिनाय जायो आरो। ओमफ्राय ओ नोंथां बुंनाय बाय बिदिनो बिदिनो बे लाव जा, फान्थावजा, गानखौ जोंनि थिंजायबो खननाय जायो आरो। ओमफाय दा एसे खम नुनो मोनबाय खिन्थु गोदोनि समाव खोनानो मोन्दों गोदोनि समावहाय बां सिन जायोमोन बिदि गान खननाया आबै-आबौ समाव होननानै खोनानो मोनो आरो। दा ओ माबा बारा माबाला आरो गान खनला ओरैनोथ' मोसौखौ थुखैयो। गंआव थाव फुननाय मानाया दाबो जायो आरो। ओमफ्रायो बिनि उनाव बैदिनखालि माबाफोरखौहाय जोंना थ' बैसागुआव मोनसे हुदा दंना बर'फोरना जौ बि दै लोंनाय। ओं ओ जौ बि दैैखौ नोंथां मोननिथिं लोङोना लोङा? औ। जौ बिदैखौहाय बै सानखालि एसे-एसे लोङो आरो। ओमफ्रायो बे माबाखौबो फुंखा जानाय होनो जोंनाव बै एकस' एकथा मैगं खांनानै जानाया। औ ओमफ्राय फालिनायाथ' बेनो नोंथां बुंनाय बायदिनो मानि बेराम आजारनि फ्राय बारग'नायनि थाखाय बेनो। औ बिनि उनाव माबा बै जानाय समावहाय जौ बिदैखौ जयै माबायावनो जायो आरो। गामि हलैनो खांनानै ओमफ्राय सानसे सिगां बैखौ बे गामिनि एसे माबाफोरा गागि मानसि बोराय बोराइया हाग्रायाव थांनानै जोंना ओरैथिं माबा हाग्रा एसे दं नालाय खाथि यावहाय जेनेबा दुब्लि बारिफ्रावबो थायो। ओमफ्राय बेफोरावहाय माने बे मैगंफोरखौ खांनानै लायो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेखौहाय अमाजों संनाय जायो ओमफ्राय बे अमाजों जानाय समाव माबा जौ बिदैखौ एसे लानोसै ओमफ्राय एसे- एसे लानोसै आरो ओमफ्राय औ नोंथां बिनि उनावहाय माबानोसै बिदिनो गिदिरफोरखौहाय उन्दैया खुलुमसै ओमफ्राय गिदिरफ्रा उन्दैखौहाय माबानिसिम बोर सारस्रिनोसै बिनि जायो बिनि उनावहाय। गान एसे खननानै मोसानोसै बि आरो ओमफ्राय गावबा गाव न'आव थांसै ओमफ्रायो बिनि उनावहाय मोसौ बैसागो बैसागुनि उनावहाय जोंना माबा फैयो। माबा इसोरखौ सिबिनाय बैसागनि एक थारिखावहाय औ इसोरखौहाय मा दुगैस्रां लोबस्रां ओइदिनखालि फुङावनो सिखारनानै खुलुमग्रोयो आरो जोंनि बे बाथौ बोराइ आफा इसोरखौ ओमफ्राय ओमफ्रायो माबानोसै न'नि गासिबो गिदिरखौहाय मान होनोसै जेनेबा फिसाफोरा बिमा बिफाखौ खुलुमसै बिदा दंबा बिदाखौ खुलुमसै बिबाजैफोर दंबा खुलुमसै आरो ओमफ्राय गिदिरा उन्दैखौ मान होनोसै बिनि उनावहाय बेनि उनाव बै सेथि दिनखालि जोंना मोसानाय जाया गामियाव नै नैथि दिनखालिहाय गामिनि न' न' माबानानै जों जोंनि गामिनाबो मोसायो आरो नोंथांमोननि बायदिनो ओमफ्राय बेवहाय सोरबा माइरं हरबाय सोरबा फैसा हरबाय बेबायदि हरो आरो ओमफ्राय नोंथांमोननि थिंजायनि बायदिनो बिदिनो ज' बै अन्थोबफोरखौ मोनोबा माबानोसै आरो पिकनिक मा जानाय होनो लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिया बेखौ बानायसै आरो गामियावनो बेबायदिनो नोंथां जोंनाबो औ -औ।
नोंथांमोननि
बैसागु औ -औ बिदिनो गोदोनि समाव एसे आलदामोन साबसिन जायोमोन होननाय खोनानो मोनो ज' ज' मोसानायखौ दा औ खम नुनो मोनो आरो फालिनायखौ बिदिनो दाना गोजान गोजानाव साख्रि मावहैनायाबो बारा जाबाय नालाय बिसोरथ' न'आवहाय फैस्लाबनो हाया नालाय नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ -औ बेनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां अब्ला नोंथाङाबो बैसागोनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो थाखाय जोबोद आंबो गोजोननाय मोनबाय। औ नोंथां दा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय। दोननोसै नामा औ नोंथां उनाव फिन लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामबाय आरो नोंथां।
औ औ नोंसां औ औ दे औ दे नोंथां। औ गोजोन्थों। ओ